हेल' नोंथां
हेलौ
हेलौ
हेल्ल' नोंथां
औ खोनादोंना?
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादोना खोनायाखौ नोंथां?
औ आं खोनादों दे खोनादों।
अ होमबा नोंथाङा मा खालामसिनो?
मा खालामदों नोंथाङा दालाय? आंबो दं ओरैनो जिरायनानै
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय दे ओंखामखौ
ओमफाय ओम
मा होनदों नोंथां?
खबरा माबोरै होनदों नोंथां? खबरा माबोरै होनदों नोंथां? हो नोंथां नोंथांनि नेटवर्कआ एसे गाज्रि माने एसे मोजां नेटवर्क जानाय जायायाव थांनो हागोन नोंथां? हा नोंथां माने नोंथांनि नेटथ एसे हामा। औ नोंथां
हेलौ खोनादों ना?
अ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों दे
नोंथांनि माने नेटवर्कआ एसे गाज्रि आरो
औ औ औ खोनानाय खोनानाय जाबाय दोङो औ दे होमबा माबाफोर माबाफोर सोंनो दङमोनबा नोंथाङा सोंजागोन दे
नि बागैसो माने नोंथाङा खोनादों औ माने जेनेबा नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो नोंथां?
आंङो मा मा जायगायाव बेरायनोमोन मोजां मोनो होनबाथ' बिदि आङो एसे ग्राब बेरायनाय जाया जाखा खिनि एसे एनै बेरायदो बे बेखौनो आं नों थांनो फोरमायनानै होनोसै होनबाना? दा आं एसेबां गोजान जायगायावबो थांफेराखै बा आउट अफ स्टेटबो थांफेराखै बिदि गोजान जायगाफोराव थांफेरनाय जायाखै बे जोंनि खाथि खालायावनो जा बेरायग्रा दङ बेफोरावनो आं बेरायनानै मोजां मोनो। नेचारेलफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आंङो माने बे जा दंफां लाइफां बिफांनो जा हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरबायदि थानाय जायगाफोरावसो एसे मोजां मोनो आरो बेरायनो बेखिनि जायगाफोराव आङो बेरायनानै मोजां मोजां मोनो ओमफ्राय थांनानैबो मोजां मो ओमफ्राय बेफोरनि बारहावाफोराबो मोजां नालाय आबहावाफोरा मोजां ओ बारफोराबो बिराद गुसु आराम आरो दैमा फोराव दुगैना दुगैहैनोबो मोजां मोनो। आरो बेहाय जोङो ओ बेरायनो थांनायजों लोगोसे माबा मोनसे न'खर न'फोरावनो संनानै बा संनानै लाङाबाबो जोङो जायखिजाया बेफोरावनो संनानै जाहैनो हायो बेफोरबायदि जायगायाव ओरैनो बेरायनो थांनानै मोनबाय आरोना। ओमफ्राय बेफोरबाय दि जायगायाव माने थांनानै गोसोखो जोबोद मोजां मोनो मालाबा बिजि जाना थायो बा सोलाबा जायो बा बे फोरबायदिनो खामानिफोराव बिजि थानानै जोङो माने गोसोखो एसे बोरैबा मोनोआरो ना? दा बे समाव जोङो एसे गावनि माय ओ मा होनो ओ मेंनाय बानायफोरखौबा होखारनो थाखाय औ फ्रेस खालामनो थाखाय जोङो बबेबा दैमा बायदि जायगाफोराव बा हाजो हाला एरिया जायगाफोराव जोङो बेरायनानै माने जोंनि गोसोखो एसे मोजां मोनो आरोना माने बारहावाफोरा बेलेग मोनबाथाय बा नेचारेलफ्रा ओ बेहाय मोजांसिन नालाय हाजो हाला एरिया दैमा दैसा दङ बेहायनो गुसु बारबो बारबाय थायो। बेबायदि जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो आरो बे
औ नोंगौ।
ओ जागाफोराथ' जोंनिया बे फोरबायदिनोसै बे बे जेनेबा एसेबां टाउन एरिया बा बेफोरबायदिनो गारि मथरनि बांद्राय होंगो दोंगो नङा नालाय बे फोरबायदि जायगायाव थांनानै जोबोद मोजां मोनो आरो। माने फ्रेस मोनो हावा फोरा बिराद मोजां गुसु थांनानैबो गोसोखौ सान ति मोनो बेरायनानै। बा जानानै फैनो बा लोगो फोरजोंआनो जा बा न'खरनि सोरजोंबा लोगोफोरानो जा बा न'खरनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बेफोरबायदि थांनानै जोबोर मोजां मोनोआरो बेफोरबायदि जायगायाव।
औ नोंगौ।
होनोब्लाथ' आङो दा ओ सिलं सिलं जोंनि खाथि जागाफोरावनो बेफोरबायदि जायगायावबो थांनानै मोजां मोनो बा गरम समाव जोङो मालाबा जोङो साम ओ मा होनो गरमफोर मोना होनोमबा स्कुलनि बन्द गरम बन्द' बेफोरबायदि बन्द'फोराव जोङो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै ओ जोंनि गरम बा गरम बोथोरखौ जोङो बेहाय जोङो बारहोहोनो हायो बा बेहाय बेबायदि जायगायाव बिराद गुसु आराम बेसोरनियाव गरम जाया नालाय बेखायनो बे बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोबोद मोजां मोनो आरो । हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ बि
खोनादों नोंथां खोनादों । नोंथांआ खोनादों ना आंनि गारांखौ?
औ खोनादों दे नोंथां खोनादों । ओमफ्राय आं नों एसे आं नोंथांखौबो सोंनोसै आरोना नोंथाङा माबे माब बबे जायगायाव बेरायनो मोनखो आरो बबे बबे जायगायाव बेरायनानै नोंथाङा मोजां मोनखो आरो माबायदि बारहावाफोरा बेफोरनिया बेखौ एसे फोरमायनानै गोबां मोजां मोनगौमोन नों
औ औ औ होमबा आं बिदिबा फोर माइनो नों थांनो जेनेबा आंबो जेनेबा औ जेनेबा आंबो बिदि हारा बेराय फेराखै आरो माने आङो जेनेबा हादोरनि बाहेरायावथ' आं थां फेराखै खिन्थु आङो आसामनि बाहेराव ओरै जागा मोननैयाव थांफेरबाय आरो ना?
औ औ औ ।
बा आङो सिलंआव थांफेरबाय बा ओरै दार्जिलिं आरो जेनेबा आंनि माने गामि खाथ थियावथ' जोंहा माने ओरै जोंनि अरुणाचला खाथि जायो ना नोंथां बेनिखायनो आङो माने आरुणा सोरो थांफेरबाय आरो जेनेबा ।
औ ।
आरैरिआव थांबाय आरो ओरै जेनेब जोंहा नाम फाय गल्डेन टेम्पोल होननानै मोन जायगा दं बेयाव थांफेरबाय आरोना नोंथां? औ बेफोर बारहावायाबो इमान मोजां माने ओरै साफा गुसु इदिआरो ना नोंथां। आरो जोंहा सिलंखौथ' नोंङा मिथिखायो खोमा? गुसुबा इफोर इमान साफा जागा औ गुसु बारहावा औ दारजिलिंफोराबो इमान नायनो समायना बा
ओ
इरै इजागाफोरा मोनाम मोनामनायबो गैया इमा इदिलेथ्राफोर गारनाय गैया साफा जेनेबा आरो आङो जेनेबा ओरै आंबो नोंथां होननाय बायदि आंबो ओरै माने दैसाफोर खाथियाव थांनो मोजां मोनो आरोना जेनेबा बारहावा गुसुफोर जानो थाखाय दाथ' गो दाथ' गरम बोथोर औ दाथ' गरम बोथोर नालाय दाथ' माने हा ओरै हाजो खैजा थांनो थाखाय बा ओरै दैसा सेराव जिरायनो बिराद मो जां मोनो आरो माने बारहावाफोरखौ लानो थाखाय। औ आरो ओम आरो आङो माने हा दोरनि बाहेरायावबो थांनो गोसोमोन आरो ना। ओ नोंथां जेनेबा उनफोरावबाबो जेनेबा थ' ओ जोङो फराय फराय आंथ' फरायला आरो आंथ' दा सिखिल
औ औ औ
जेनि बा दा थ' ओरै थानो हाला। गोबां उनफोराव थांनो गोसो जायोना नोंथां? जेबा ओ ओ बा ओरै जेनेबा बेंगालरफोराव आरो ओरै जोंहाथ' सायना होनबा बिराद माने दाव माने एडभान्स बा ओरै देभलप कानट्रि नालाय जोंहा चाइनाया। माने ओजोंथ' बिराद जोंहा ओरै इण्डियायाव मा। जाया मा जायो बेयाव जोंहा सब मोनजोबो नालाय। ओंखायनो आं बेफोरावबो एसे बेरायनो गोसो आरोना नोंथां। औ आरो ओरै। डुबाइफोरावबो जोंहाथ ओरै। इण्डिया बेसेबां फैसा मोनो जोंहा दडुबबायावथ। डाबोल मोनो नालाय बां नै गुना बुरजा बांसिन मोनो नालाय। ओंखायनो आं बेफोराव। ओ माने मोजां माने थांनो मोनबा मोजां मोन दोंमोन आरो ना नोंथां। आरो बिनि सायाव आं नोंथांनावबो सोंनोसैबा नोंथाङा उनावबा उनफोरावबा दा हराव जेनेबा नोंथाङा मा मा जेनेबा हादोरनि बाहेरायाव थानाय जेनेबा जायगाफोराव मायाव मायाव नोंथाङा बेरायनो गोसो दं बा थांनो गोसो नोंथां।
औ आं नोंथाङा बुंनाय बा सोंनायफोरनि फिननायखौ होनो सानबाय बा। आं थांनो लुबैनाय माने इयुनाव आङो मालाबाफोर जेनेबा बेरायनो। गोसो जायोब्ला मालाबा बेरायनो थांनो लुबैयो होनोब्ला आङो। मोनसे जायगाखौ जोबोद। मोजां मोनो आरो बेनो जाहैबाय दार्जिलिं बिराद। मोजां माने जों मबाइल। फोरावसो नुबाय थायो बा बबेबा। टिभि फोराव नुयो बेफोरनि जायगा। फोरा बिसोरनि थासारिया बिसोरनि दैमा हाजो हाला बिराद मोजां नुयो आरो ना जायगाफोरखौ। समायना एकदम ओ ग्रिन ग्रिन बिराद। दैमा दैसा मोजां दङ हाजो हाला मोजां। जां दङ आरो बेसोरनि बारहावायाबो बिराद मोजां बेफोरबायदिखौ जोङो जोबोद। ओ बेफोरबायदि मबाइलफोरनि गेजेरजों बा टिभि फोरनि गेजेरजों जोङो मोनथि। नोसो मोनबाय थायोखि बिराद मोजांनो दार्जिलिंआ। थांनो मोनफेराखै नालाय एसे गोसोआव। ओ‌ मिजिं दङबा। दङ आरो जेन मालाबा जेन बेरायनो गोसो जायोब्ला बा ओ आवत कानट्रियाव बा बेलेक देकआव थांनो जुदि गोनां जायोब्ला बेहाय आङो थांनो होननानै साननानै दङ आरो माने गोसोआ। सानना ला साननानै दङ आरो जेन बेफोरबायदि जायगायाव आं बेरायनो। मोनोमोनब्ला बेबायदि साननाय गोसोआव दा दोङो आरो जेन मालाबा जों बेरायनो थाङोब्ला बेबायदि जायगायाव थांनो लुब गैयो आरो।
आरो जेनेबा जों बेरायनो होनबाथ' जाया नालाय जेबा जोङो गोदान औ जेनेबा जोङो ओरै गो जान बा जोंनि हादोरनि बाहेरायाव थाङोबा जोङो फार्स्टआवनो जोङो पास बायनांगोन बा भिजाफोर जोङो बायनांगोन औ बिनि थाखाय बो जोंहा जोंहा फास्थावनो जोंहा बिराद टाइम ला माने नोंथाङा जुदि थांनो गोसोबा जोंहा बेफोरखौनो जोंहा बानायनायानो बिराद फैसा बा रां बा जोंहा टाइम थांगोन न औ औ औ नोंथां दे।
थांखौ ओ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थोंना नोंथां।
औ औ गोजोन
औ दे औ दे।